औ खोनादो।
खोनादों बा नोंथां?
हा
खोनादोबा नोंथाङा? नोंथाङा फ्रि दङबा नोंथां?
अ आं दा फ्रियानो।
अ नोंथां दा आं नोंनो माने फन हरनाय जाहोनानो जाबाय जे जोङो औवा औवानि सायाव औवानि सायाव फोरमायनो सानदोंमोन नोंथां।
उम
औ नोंथां दाथ' ज औवा हबाथ' जोंथ' बहुद औवा नुनो मोनो नङाहोनबा नोंथां मिथिनायबाथ' खाथि औवा होनना बुङो फुरगा औवा होनना बुङो नङा नोंथां।
अ नंगौ अ
बेलेग बेलेग रोख
जोंथ' दा औवादोथ' जों जोबोद न मानसिफोराथ' आ न'बो लुयो जोबोद
अ
फैसो ओ रांबो आरजिनो हायो नङा होमा नोंथां।
अ नंगौ।
दा जों ओ जा जाथि औवादो जोङो नोंथां जोङो बि बानायोबो जेखाइ खबायाइ बायदिसिना बायदिसिना बुस थ' बानाय नङा होमबा नोंथां नुनो मोनो जोङो बिदि जोङो फुरखा औवा थां जोङो मानसिफोरा न' लुयो नङा होमबा नोंथां।
ओम औ नंगौ।
अ नोंथां बिदिनो रांबो आरजिनो हायो।
अ नंगौ।
फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
अ मानि औेवाया औवाजों नोंथाङाथ' होनदों बेलेग बेलेग रोखोमनि दं जों बेखौ रांबो रांबो उथायनो हायो रांबो उथायनाय उनाव जों न'बो बानायनो हायो बेलेक बेलेक जों बिदिनो गिसिबफोरबो बानायनो हायो बेलेग बेलेग रोखोमजों औवाजोंनो मेरला बुस्थु बानायनो हायो। ना औवा औवादों मानि दों आजिखालिखौ औ औवाखौबो जायो जेनेबा औवा मेवायहोनो।
औ औवा मेव जायो जोंहा आजिखालि औ आगोलनि बायेरा औवा मेव जाखायो औ
औ उनाव औवाया मानि नों आजिखालि जेराव जेरावबो नुगोन नों औवाखौ। जेरावबो जेरावबो जायगायाव नुगोन नों बेआवखौ
औ औ औ औ
औवाखौ जेरोम जोंना जों बेखौ औवाया जख दा माबा जलदि माबा जायो बे जेनेबा जा जलदि देरो औवाया मोनसे औव खौ नाय नों सामफ्रोमबो जमा जमा थायोना जमा जमा जानानै थायो औवाफोराव बिदिनो औवाजों जों बेलेक बेलेग रोखोम बानायनाय जेनेबा जों जों नाव नावबो बानायनो हायो औवाजोंनो औवाजोंनो बेे बेलेग बेलेग जायगानिफ्राय बेलेग जायगायाव थांनोबा जों बिदिनो नाव बानायनो हागोन बेलेग बेलेग बानायनाय जों न औवाया मोनसे मानसिफोरानो औवाया मोनसे दंफां दंफां ओबे दंफां नङा अे मोनसे माबासो गांसोसो मोनसे मिथिबायना गांसोआनो मोनसे गिदिर जालाङो। औवाया मोनसे गांसो जो मा सोरबा सोरबा माने ओजो औवाया मोनसे ओम औवाया जों जेनेबा फुजायावबो इउस खालामो औवाखौ जेनेबा नुखादों ना बेलागुर होननाय
औ औ औ औ
बेलेक बेलेग फुजायावबो इउस खालामो जों बिदिनो सोरबा सोरबाथ' जाय जाय माबा थाग्रा गामिफोराव थाग्रा औवासियावनोओं ओंखाम संनानै जेनबा बेदर संनाय ओंखाम संनाय ओंख्रि संलाय बेयावनो बानायनो हायो औवा औवा
औ नोंथां औ नोंथां औंधा औवासिव जोबोद थान्दा थायो माने नोंथां। थान्दायैनो मोजां नांङो नङा होमबा नोंथां।
उम नंगौ
बिदिनो मानसिफोरा उवादोनो जोबोद न'आवाबा आगोलथ' आगोलथ' मानसिफोरानो औवानिसो न'मोन नङा होमबा नो नोंथां नदों न'निनो बेरामोन बेरा बियो ओमफ्राय बिदि हा लिरोमोन बेरायाव खाथि जिर खा खाथि जिरनानै खाथि जिना बेरा बानायो बेरायाव हा लिरो बिदिनो दानि जुगाव सोलायबायसन नङा होमबा नोंथां दानि जुग खो बुंनो थाङाखै आंङो आगोलनिखो बुंबाय औवानि बागै
अ
औ दाथ' जों होनबा औवा होनबाथ' जों फुरखा औवाफोरखौ बेजों खुुंथा होनना बुङो ना खुंथा दाथ' पस फैबाय आगोल खुन्थासोमोन खुन्था बानायोमोन का औवाखौ जाथि औवाखौ बिदिनो मानला बानायो मानला मानला बायदिसिना ओमफ्राय बिदि बिदिनो बेरा जिर बेरा खाथि
उम
जोबोद खामानियाव आइ होयोमोन नङा होमबा नोंथां औवा होननाया औवाया
औवाया आजिखालि जेरावबो दं जेनेबा नों नुखादोना जों लिरनायफोरावबो खाथा जि बानायो कबि जि बानायो बेलेग बेलेग जायगाफोरावबो बेखौ जों अ लेखा बानायो हय अ माने जों बेखौ जों बेखौ दामफा दामफायनांगौ लिमिटआव दामफा दामफैनांगौ जायखिजाया बेखौबो जों नां नांगौखौल' दानफायनांगौ। जि नाबा जोंखौ बेलेग बेलेग जायगायाव हेल्प खालामो जायखिजाया बे औवाया लेखा बानायो मा बानायो जों जों बिदिनो फरायगासिनो दं लेख जोंनो आजिखालि जुगाव उनाव
औवादोथ' जोंङो जोबोद बुस्थु बानायनाय नु नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
जों बायदिसिना बुस्थुखौनो जोङो उवानिनो मोनो
उम
जों बायदिसिना बुस्थु बानायनो हायो
उम
दा जेखाइ खबाइखौनो होनबाय जेखाइ खबाइ हयो मानसिफोर दा औवाजोंनो औवा औवायानो मानसिफोरखो जोबोद खहाय खालामो।
उम
जे बेरा बाहाय बबेबा बेरा बे बेरायाबो उवानिनो
उम उम
बिदिनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा औवानि बागै?
औवा उम बांसिन औवाखौ जों जेनेबा जों औवा नोंथाङाथ'मोन मि ज औवाजों जों रांबो खामायनो हायो बेलेग बेलेग जेनेबा बेलेग बेलेग अवाना बेलेग बेलेग खामानि दं जेनेबा नोंथाङा जि नमोन एसे औवा मथाया एसे माबा माबादों न' बानायनायाव हेल्प खालामगोन। जेनेबा औवा एसे फिसा फिसाया बेलेग बेलेग खामानियाव हेल्प खालामगोन जेनेबा बेलेग बेलेग माबानि दंना बेन बेलेग बेलेग जातनि दं
औ उम
बेलेग बेलेग जादा बेलेग बेलेगाव हेल्प खालामो नंगौ।
अ नङा नोंथां औवाजोंबो जों बेफार फालांगि खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां?
हय नोंगौ औ
दाथ' मानसिफोरा औवाजोंबो बेफार बिदिनो बेलेगाव बेलेगाव बेलेगाव हरनानै माबा लेखा बानायनो थाखाय हरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथाङा एसे माबा औ-औवानि माबा खालामो नामा? औवानि बागान आबाद एसे माबा खालामोबा
अ बिदिथ' जोब्बायखामा नोंथां न'आवनो औवा दोङो जोंहाबो। जि नांगौ जि नांगौ औवानि औवानि औवानि थाखाय बेखो खालामनाय जायो नङा होमबा नोंथां नोंथां मोनना बिदिनो औवा दं ना गैया न'आव?
जोंनाव औवाथ' बिदि गैयानो गैया गामिफोराव दं जिखिजाया।
अ औ जोंनिथिंहाय बिदि औवाथ' औवायानो गोजा औवा सिङाव थानाय औवायाबो जोबोद थान्दा होयो गरम बोथ
औ हय बाराबो मोजां होयो।
औ औ औ थान्दा होयो जायगाया थान्दायै थायो। जोबोद मोजां नाङो जनानै बार स्रो स्रो फायबाय थायो मोजां नाङो।
उम न आं एसे माबा सोंनोमोन नोंथांनाव जेनेबा जों औवाखौ औवाखौ जों दामफायबा बे देरफिनो नामा?
अ औवाहाय औवायाथ' इखौथ' खेबसे दानफैनाय लोगो बेसोर देरफिना। बेथवाव जिथिया गावसोरनि टाइम बा सम फैगोन हबानो गावसो सोर आरो मोनसे खिलिफिनगोन नङा खिलिफिनो नोंथां। ओमफ्राय बे खिलिफिरनानैसो ओमफ्राय बिदिनो औवाया गावनि सुब बारि लाङो आरो न' नोंथां।
अ उम
बिदिनोथ' दानहैनाय लोगो लोगोनो इ गावनि माबा गैखाया जाखायो
अ
बि मोनाना थैलांखाबाय गा-गावनि गरायआ माने बेलेग आरो खोलिफिनबाय बेलेग खोलिनासो औवाया माने देरफिनबासो होयो बिखौ खामानि
उ उ
ओमफ्राय नोंथां बे-बे खौ जों मा मा मा बाहायोखौो मिथिगौबा नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
आं बांद्रायखौ मिथिया
मिथिया नोंथा अ जों दा भुरखा औवाखौ जोङो जोबोद जोबोद खामानियाव बाहायनाय थाङो नोंथां
अ
दा जोङो खुरखा औवा हबथाय गिदिर गिदिर औवाया खुरखा औवा होना बुं नङा मोनदां औ बेनि
न'फोर बानायहनायाव जामाया
औ औ औ औ बियो बिनि बेसेनाबो बेलेग नोंथां बेयो जायोबाबो बियो सु सु-सुआव बहुद जायो जानाया बिनि बिनि मेवाखौथ' मानसिफोरा जायो जोङो दा नोंथां बिदिनो फिसा फिसा औवा जा थिवा होनदों जाथिवा फरावा बेफोर जोबोद बेलेग बेलेग नाम दङो बेलेग बेलेग जादनि दोङो नङा होमबा नोंथां औवायाबो बेफोरखो मोनजाया जाया आरोना मानसिफोरा दा भुखाा औवानिखौ बा माबाखौ औ औवा मेवाइखौ जानो थाङो आरोना नोंथां
औ न आरो फोरमायबानोसै औवा मेवआ जेनेबा जों औवा मिवखौ ओंख्रिसो जाखायो।
औ औ औ
ओंख्रि जाखायो जों बेजों आसार बानायो हायो बिजों बेलेग बेलेग रोखोम जों आसारखौबो माबा बिदिनो रां फोरमायनो हागोन एसे रांबो खामायनो हागोन जों
औ औ
बेलेग माबाल' आसल' मानोना जेनेबा जों ब आजिखालिदोंना नों बे औ-औवाजोंनो माबा बानायनाय थोरसिफोर बानायो। सोरबा सोरबा थोरसि बानायो खुरै बानायो बिदिनो बेलेक बेलेग माबा खालामो हेल्प खालामो बे
बिदिनो औवाया जोबोद मानसिखो ख हेल्प खालामो आरोना
अ
बिदिनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आसारखौ माबायदि बानायनाय औवानि
औवानि आसारखौ मोने औ औवा मैवाखौ लाग्रोदो
औ
औवा मेवाखौ लानानै बिदि औवा मोननि सिं सिं थाराव मोनसे माबा थायो बे मेन बुस्थुआ बेखौ मोजाङै एसे हादो अ बेखौबो जा-जाखायो ओरैबाबो बिदिनो आसार बानायो। बेखौ हादो हानानै फिसा फिसा हादो माबाफोरादि एसे उ एसे फिसा फिसा हादो होननाय बेखौ हायोबा फोरान फोरानबा साबसिन जायो फोराननानै थाव साव थाव थाव फुुंदो थाव फुदुंदो बानलु सामब्राम नों मा गोसो होनो सामब्राम गुफुर होदो उनाव बेखौ लगायदो उनाव दसे साननै सानथामदो थानो होदो उनाव हायोबसो सान्दुङआव दोननांगौ। सानदुङाव दोनबा मोजां। उनाव बिदिनो नों एसे बिनिफ्रायनो जालांनो हासिगोन नों।
औ नोंथाङा होमबा औवानि बागै फोरमायनानै जोबोद गोजोननाय खोनथाबाय नोंथांनिसिम खोनादोंबा नोंथां।
अ खोनादों।
औ दाथ' समनिबो आंखाल नङा होमा नोंथां। दा जोङो होमबा लाखिथ'नि थखिथ'लायनोसै नङा होमबा नोंथां। अ दे होमबालाय नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
गोजोननाय थाबाय।